आ नंगौ।
औ ना खोनादों।
खुलुमबाय खुलुमबाय खोनादोंं।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
औ औ बबेयाव दं दालाय?
आ न'आवनो दङो।
सान्दुं गोसाथारना बिराद सान्दुं गोसा।
सानदुंखौ बुंनांला आरो।
उम बबेयाव थानो बबेयाव मानोसो मोनलाय थारनाय। बिफां साया साया थाबाबो गोजोना गोजोना मोनलायदों। ओरैनो ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
अ' जाबायानो।
औ मा ओंख्रि?
ओंख्रिया ना एवनाय।
औ।
मैथा ओंख्रि।
उम सान्दुं गोसानि। बिराद मोजां जादों।
जोंहाबो जाथ'वाखैनो।
उम।
बोथोरानोथ' माबोरै जालांखो सान्दुंबा सान्दुं अखाबाथाय अखा।
औ।
जै अखा हाबाथाय हाबाय थाद'नाय गैयि अखा हायो। आरो दुंबाथाय दुंबाय थाद'ना गैयि सान्दुं। गोजौआव थोबसेबो जोमै गैलायैनो स्रां स्रांनो। दानि आबहावाया बेलेग जाबाय नामाब्रा सिगां समनि बायदि नंला।
एसे एने सोलाय सल' जादों।
एसे एनै सोलाय सोल' जाबायथ' ने मिथिंगाया एसे महर सोलायबाय। सिगां समफोरनि बायदि नंलाना। आरो गोदोनि बायदि नोंला आरो जोंनि जोंनि देहाफोरखौथ' आरो मा होनबावनो नङा होमबा जानाय लोंनायनि सायावनो गोबां गोहोम गोग्लैनानै लोरबां जालांबाय।
औ औ।
माने थावरिनो हायि बायदि जालांबाय आरो माने सान्दुंफोरजों अखाफोरजों माने जोंनि देहाया बांद्राय गोरोब फानो हाला आरो दानिया।
गैया गैया।
बेफोरनि थाखायनो बेमार आजारफ्राबो दानिया बारानिफ्राय बारा जालांबाय नामा।
बेफोरनि थाखायबो जादों होननानै बुंजायो खारन बोथोरा सोलाय सोलाय जाबा मानसिनि देहायाबो माखासे सोलाय सोल' जाबाय गोदोनि बादि। जेरैबायदि गोख्रों जानांगौ बेबायदि गैया।
ओहो ओहो माने बोलोफोरा देहानि सक्तिफोरा खम जालांबाय। आरोना एसेब्ला माने जेसेबां हायो इसेबां माने गोरलै राहायैनो मोनजानाय आरो गोरलै राहायैनो खामानिफोरखौ मावनानै लानो हानाय। बेफोरबायदि गोरलै आदबखौ नागिरै नागिरैनो जों गावखौनो गाव माने बहुद लोरबाङाव लांबाय आरो ने
औ औ।
दाथ' बेफोरबायदि नुयोना। जों गोबां माने लोरबाङाआवनो लांगासिनो दङ दा आं
औ।
बुंनो थाङोब्ला।
दा बिदिनो मानसिफोरा गोरा खामानि मावनाय जाला बेनिफ्राय मा जायो मानसिनि देहाया माने मुलिजोंनो थांनानै थायो।
औ औ
ओ मुलिजों थांना थायो बिनिफ्राय
उम नंगौ।
जेसेबां माने बोलो सुक्ति बिनि आदार दानाफ्रा मा जायो मानसिनि देहायाव नांगौ बाददि जाया जोंना दै सोम नानै ओंखाम जानाय हुदाया गैला गुदुं गुदुं ओंखाम जायो। माने जानाय लोंनाय मुवाफ्राबो सोलाय सोल' जालांजोब बाय बोथोराबो सोलाय सल जाबाय हा ' बिदिब्ला आरो नोङो माबा मोनसे आबाद मावा मबा नोंङो फोथांनो हाखाया।
उम सिगां समावथ' नोङो उम नंगौ। सिगां समफोरावथ' मा ओंखामखौ ओरैनो गोदोनि मानसिफ्रा होनो मोना ने? हैओइ संख्रिजों फानलुजों ओंखामजों बानो उदै बुंबाय होनना बुङोमोन दानि मुगायाव। थ' संख्रिजों फानलुजोंल'थ' रावबो ओंमखौनो जानो हाया माथो।
गैया गैया बेजों हाला दाना ओंख्रि नङाबानो जाया।
उनाव ओंखाम गोजांखौनो सोमजाला रावबो ना ओंखाम गोजांखौनो दोनबावलासो।
ओंखाम गोजाङाव हराव आग्लायनानै संना दोननायखौ अखानायै फुङाव सोमनानै जानाय।
उम देहानि थाखाय देहानि थाखाय बिराद मोजां ना?
माइरंनि जेसेबां भिटामिन मोननांगौ बे भिटामिन, जों मोनजायोमोन देहाया थाजिमजा
नंगौ नंगौ।
आनिफ्राय माखासे बारग'नो हायोमोन आरो गोदो। माइ आबादानो जा मायानो जा फिथाइ सामथायाइानो जा हासार जा बानायनाया खम दावउ खारनाया खम माइ जायखि जाया माने मा होना बुंङो बेखौ। दंफांनि फिथाइ साम
उम उम उम उम उम उम जोंनो खालि गोबोर गोबोर हासार एबा दंफां लाइफां बिलाइफोरनि एबा नांगौसिबां हाग्रा बंग्रानि माने हासारनिफ्रायसो थायनाय फिथाइफोरखौ जोङो मोनजायोमोन आरो ना।
मोनजायमोन उम।
दाथ' बेफोरबायदि मोनजाला। दानियाथ' गासिबो गुदिनिफ्रायनो एम्फौ जानायनि मुलि होयो नङा होमबा बिबाराव फिथाइ थाइनायनि। मुलि होयो। बिफाङा मोजाङै सक्ति थाबाय थानायनि थाखाय गोरा गिदिरै मोजाङै थाबाय थानायनि थाखाय मुलि, होयो नङा होमबा बेफोरनि थाखायनो आरो आरो दा नानै जो सिखा खंखायजोंनो दिनैसिम जोंनि बारि बागानखौ जों मालाबाबो एवला दरेक्ट मा होयो खबसेनो हाग्रा
इदिनो हाग्रा थैनायनि मुलिहोयो।
औ खेबसेनो जोङो सानथामनि जायगायाव जोंनो से घन्टा। से घन्टानि खामानियावनो जोब्बाय आरो सानथाम सामब्रै मावनांगौ खामानिखौ जोङो से घन्टामनो फोजोबो अब्ला जों बै खस्थ' खालामनांगौ खामानिखौ नों देहाखौ गोरा राफोद खालामनांगौ समाव जोङो बेखौ गोरलैयैनो बारहोहरबाय आ फारसे बै हाग्रा थैनाय मुलियाबो जोंनि फारसे आरो बे नाख्रेबावनोसो चान्स लाबावनोसै आरो। माने सेस्था खालामबाय थानोसै बियो जोङो सेन्देल गाना लासि सिनो आथिं गोजायै जों गायोब्ला जोंनि देहायाव थाबनो बारसिननो बोलो मोनोसै बिसोरनि बिजानुआ जोंनाव। हाबनोसै। बै मुलिनि मोदोमनाय माने बिनि मा होनो गेसफोर मा फ्रानो जोंनि देहायाव बै हाग्रानि माबाफ्रानो जोंनाव बिस जाना हामनोसै आरो। एफोर बादि।
बेनोथ' बेफोरनो बादेरला लांबाय थायो जोंनि देहायाव मोन से मोनसे नङा मोनसे नङा बेरामफ्रा बाददेरलांबाय थायो। सन्देरलांबाय थायो। उनाव मोनसे नङा मोनसे जालाङो बेनि थाखायनो देहाफ्रानो जोंना आथिया थालिर जानायाबो खम जाबायलै मानसिफ्रा।
नंगौ नंगौ नंगौ थालिरफोरखौथ' जा थालार आरो थालेरखौबो दानिया माबोरै जानोना? मोजाङै बिफाङावनो फोमोननाय एबा जोङो बस्थाफोराव सोनान दोननाय अबा माइ जिगाबाव सोना दोननाय जों बिदि थालिरखौ दानिया फोमोनलिया। मा खालामो दाइरेक्ट दखानफोराव मुलिजों केमिकेलजों माने फोमोनो थालेर खोसो जों जायो।
जायो।
औ अब्ला अबे मोजां बुस्थुखौ जों जायो दालाय? राजोबा
उम गोरलैयावनो दानबाय बिनिफ्राय दावेस सारबाय मोनहोबाय जाबाय।
औ औ। दा जोंनाव बुंनो थांङोब्ला केमिकेलजों लोगोसेनो माखासे गोबां माने बिस बिस गोनां बुस्थुफ्रासो जोंनाव दैेहायाव हाब
देहायाव हाबफायो।
ओ आरो नायदो जों दुब्लिफोरावबो औ औ औ दानिया गोदो लाफा मैगंफोरा फोलाबायबानो दोनोमोन हाजों जावग्लिबानो। खदालफोर जावग्लिना दोनबानो। दाना माथो नों मुलि होसेयावबो लाफा मैगंखौ मोनजाबावा। जानो नागेरला मानो होमबा मुलि होबासो मोनजायो।
मुलि होबासो मोनजायो।
मोनजायो। थाइबें फिफांफोरा गोदो गायलाबायबानो जालाबायायोमोन। दा थाइबेंफोरखौबो मुलि होआबानो माथो एम्फौ जालाजोबो बिदि आरो। दुब्लिफोरावबो आरो नों दा मैथाफोर फोनानै दोनो दुब्लिफोराव दुब्लिफोराव मैथाफोर फोनायाबो माबादि जाखो? बै हायावनो नोङो इउरिया होखानाय दङ। एम्फौ थैनानि मुलि होखानाय दङ। माखास से मा होनो हाग्रा थैनायनि मुलि होखानाय दङ। बै जायगायावसो नों मैथा फोबाय बै मैथायालाय बहाथ' मोजां जाबावनो। बेबोथ' मुलि होनायानो। जों बेखौनो मोनजाफिननोसै। औ मुलि होनायानो जाहैबाय। बेफोरनो आरो गोबां माने बिस गोनां बुस्थुफोरखौसो जों जाजोबो आरो दा जों बेफोरखौ आरो दा मोनथिसेयावबो मोनथिसेयावबो जोङो बेखौ जानानैनो गावनो गाव जोङो दा देहाया बिराद लोरबांनिफ्राय लोरबां जाला लांबाय जों नोरजिया जालांबाय आरो। खामानि दामानि मावनो एसां माने गोसो मोन मोजां मोनला। आथिं आखाइफोरा दसे खामानि माव बानो मेंनाय मोनो। देहाफोराव माने नांगौसिबां बोलोआ सक्तिया थाला आरो।
औ।
बेफोरबादि जालांबाय बेफोरावनो बेमार आजाराबो थाब थाब सनदेरसिनबाय आरो। ओरैनो आरो जोङो गोजान जायगाफोरावबो दा साइकेलफोरजों जों थांलिया। बबा दाव बाय हैनोबा जोङो साइकेलफोरावथ' थांङाना। दानिया सिगां समफोराव मामोन साइकेलफोराव थाङो दानिया मा दखानाव थांबाबो नोंङो
नोंनिया साताया गंनै जाबोबायलै। दा लांफागोन र'।
फोराव थांनोबाबो नोङो न'आव गारि गैयाब्लाबो नै फिरफिलि बिहरब्र'बो दसेनो। एबा सोरबा लोगोफोर दंङब्ला बैसोरखौ लेंहरब्रबो दा बैफोरबायदि आरो अब्ला जों बिराद गोरलैनिफ्राय गोरलै गोरलैनिफ्राय गोरलै लुबैबाय जोङो मोनसे बाजाराव जेनेबा ब्रै किल'मिटार गोजानानो जाथों अब्ला जोंथ थाबायनानै थाङोबा आथिंफोरा एसेब्लाबो जोङो मोजां मोनगौमोन एक्सारसाइस जागौमोन जोङो-जोङो दा बैफोरखौबो ओ खालामला आरो माने बिनि गेजेरावनो मा जाखो जोङो दुइ मिनिटावनो नै मिनिट बेयावनो मोनहैनाय मालायनि सायाव जों गाखोनानै थांबाय आरो बेफोरनि जाहोनावबो जाबाय नामा आरो फारसे आबहावायाबो बिराद गुबुंले जाबाय ओरैजाय जोङो पेट्रल डिजेल बाहायनायाबो बारा जाबाय मुलिफोर बाहायनाया बारा जाबाय उम
गुदुं मोनदों बो- बोथोरखो सहायनो हाला बेनिफ्राय जमा लादो जोङो
ओम दा बेफोरनो आरो बुहुदनो गथ'खौथ' दा नै दुंनायखौ सहायनो हायाना औ-औ दा बेनो ब्रा औ बेनो-बेनो जोङो मा खालामो दानि मानसिफ्रा बांसिनानो जोङो
नंखागौ दा ओ
दाना बिनि जायगायाव
ओम एसि लायो ओम गय दुनायखौ जों सिबोबाथ' नोङो आखाइआबो ओरैजाय एक्सारसाइस जाबाय थायोमोन ना बोलो नांबाय थायोमोन खामानि मावबाय थानाय जायोमोन ओ खामानि मावबाय थानाय जायोमोन आरो देहाया ओ देहायाबो खामानि मावबाय थाबाय ओरैहाय नोंबो बारबो मोनजागासिनो दङ बिदिमोन आरो दा मा खालामो फांखा- फांखायाव जोङो थायो फेन सिङाव फेनआ बारा नांगासिनो दङ जों ओरै गोलोमबाय थायो ओमफ्राय बे गोलोमदैयानो जोंनि देहायाव मा जाखो बे गोलोमदैयानो जोंनियाव मोदोमाव हाबफिनबाय थानोसै ओरैजाय ओंखारदों ओरैजाय हाबफिनदों माने बे बुस्थु बुस्थुआ गोलोमदैया माने बाहेरायावनो थांथारनो मोनला आरो बेबायदि जायो आरो ओम बेफोरनो बिनि थाखायनो बुहुद बिगुरफोरनि बेरामफोराबो सोमजिखाङो नामा
दा बेबायदिनो जायो बिगुरनि बेराम जानायफ्रा नों दुगैबाल'मा जानो बेखौ आरो साबोनफ्राबो नायदो ओरैबायदि साबोन कम्पानिफोर दोङो
ओम-ओम
बबेबा मोनसे कम्पानियाथ' दुइ नम्बरबो जानो हागौना
औ बोरैजों मोनथिजोबनो नोङो नोंथ' मोनथिजोबाना ओ गोदोनि दिनाव मा साबुन दंमोन खालि निम बिलाइ माथिया साबुन खालि बे लाब बय नो ना लाबब'य होनबाथाय नाम जादामोन आरो मुंदांखा लाबब'य होनबाथाय ओम जों उन्दै-उन्दै समाव औ-औ-औ जों उन्दै-उन्दै समावथ' बै मोनसे हाग्रायाव बै बेन्दों मोनसे दङना सुमु -सुमु गोनांलाय बै बिलाइयादि एसे सोमब्रोम-सोमब्रोम बै थागुना साखेर खेन्दा बिलाइ बायदि नुयोना मोनसे बिफाङा बेबायदि मानलालाबायोना बिनि बिलाइफोरखौसो जों सिफ्लिलाबायनानै-सिफ्लिलाबायनानै खर'फोराव दैमाफोराव लोबलाबायोमोन
नायबो फेंफोना जायोमोन बेफोरखौसो लोबलाबायोमोन दा दाथ'नै सेम्फु आरि बाहायबाय खर'फ्राबो खानायफ्राबो मोननो हम बाय खर'फोराबो सानाय सानायफोरा बारा जानो हमबाय खर'नि सानायफोराबो खानायफोराबो गुलाबायो दानिया ओं ब्रा आरो खानायफ्रालाय गुनायफोरालाय बुहुद गुयोना खानायफ्राबो गुनायफ्राबो बारा जाबाय गुयोथ' ओं दा समा जाबाय नामा
हा ए जाबाय जाबाय जाबाय दे दे
नोंथाङा दे दे दे दे दे